हेल'
औ हेल' औ खोनादों?
औ
अ आङो दंफां लाइफांनि सायाव राय्लायनो सानदोंमोन नोंथांजों
जागोन दे
अ अ बिफां बिफां लाइफांनि बागै नों नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बिफां लाइफांआथ' बहुद रोखोम दों मा बिफांखौ बांसिन मोजांसिन मोनो नोंलाय?
ओ बिफां बिफांफोराथ' जेनेबा गासि खौबो मोजांखौनो मोनो बिफां बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया नङा होनब्ला?
उम बिफां लाइफाङथ' थांनानै लाखिनो होनदों।
औ बिफां लाइफाङासो जोंखौ थांनानै जोङो बिफां लाइफांजोंसो जोङो थांनानै थायो। जेरै जोङो ओ अक्सिजेन अक्सिजेन मोननो थाखाय जोङो बार मोननो थाखाय जोङो बिफां लाइफांनि गोनांथि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा!
औ बिफां लाइफाङानो थांना लाखि लाखिगासिनोसै
औ औ बिफां लाइफांखौ जोङो गा ओ गायनाया मोजां जेनेबा ओ गामि गामि गामि गामि औ गामि गामिथ जोङो बिफां लाइफांखौ गायखायो नङा होनबा ओ थिग बेबायदिनो जोङो बे लाम
फाइभ जुलाइआव फांनैसो गायदोंमोन आंबो गायनायालाय नआव
औ बे फाइभ जुनावथ जोङो बिफां लाइफांनि दिनखौ फालिनाय जायो नङा होमबा।
ओम।
औ।
ओरैनो मा मा मा बिफां दोंसोगारो नोंसानाव?
बिफांफोराथ दा सिगुन बिफां गाम्बारि मिस्थां मेस्थां बिफां आरो औवा औवायाबोथ मोनसे मिस्थां बिफां मिस ओमफ्राय औवा औवायाबोथ मोनसे बिफांनि माबायावनो गोलैया गोलैयो दा।
अ बिफांआ औनो गोलैगोन इबो बिफांआवनो
औ आरो खान्थाल थाइजौ
ओम इफोर खान्थायजोआथ थाखानांगो नखराव
औ औ खान्थाल थाइजौ दानि दा ओ बे ओ दैज्लां बोथोराव ओरैनो मा मा फिथाइ फिथाइनि बिफां ओम खौ जों नुनो मोनो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
दा दैज्लां बोथोरावथ खान्थाल थाइजौ खाथाल थाइजौआनो बांसिन आरोना ओमफ्राय ओरैनो फिथाइफोराथ जाम फिथाइफोरबो मोनो। जाम फिथाइखो बो जाजायो खिन्थु जामआ जाहानाव बिफाङानो गैया। लामाफोराव थायलाबायो खिन्थु खोनादों खोनादोंना? खोनाद? हेलौ। खोनादोना? हेलौ। हेलौ। मा जादो हेलो। हेलौ। हेलौ हेलौ हेलौ जारला माथो हेलौ हेलौ हेलौ मा जाखो?